हेलौ नोंथां औ हेलौ।
औ नोंथां खोनादों ना।
अ अ खोनादों नोंथां आ आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार खोथानि सायाव सावरायनो थाखायसो फनखौ खालामनाय जादोंमोन नोंथां नोंथाङा सावरायनो हागोन ना नोंथां अ दे बि बिदिब्ला नोंथां ओ नों नोंथां नोंथां मोना। नोंथाङा ओ बर'फोरनि ओंख्रि बर'फोरनि एबा बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनना बुङो। बुङोब्ला बेखौथ' मिथिखागौ नङा होनबा नोंथां
उम मिथिगौ‌ नोंथां।
औ नोंथां ओ अब्ला नोंथाङा बर'फोरनि तोलबारि मा मा ओंख्रिफोर दङ बेनि सोमोन्दै आंनो इसे फोरमायनो हागोन ना।
औ नोंथां हागोन नोंथां। दे बिदिब्ला आं जागायनिसै औ नोंथां। खोनासं ओ बर'फोरनि दोरोंङारि ओंख्रि होनना बुङोबा जोंहा ओ गुबु गुबैयै मा मा फैयो ओ सबाय। जों साम' फैगोन ओ अनलाजों दावजों फैगोन बिनाव ना। नारजि अमा फिगोन ओ। बिनि उनाव मैथा ना फैगोन। आरो मेरला दंबावो नोंथां गुबैयै आङो मोनसे ओंख्रिनि सायाव। इसे सावरायग्रोनो सानदों ओ गिबियाव जोंहा मा खालामगोन ओ। सबाइ सबायजों साम'खौ आंङो इसे सावरायग्रोसै ओ।
सबायजों साम'आ जाबाय बर'फोरनि मोनसे दोरोंङारि ओंख्रि ओ जायखौ जों साफ्रोम साफ्रोम बर'फ्रानो मा खालामो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जों ओ बर' माहारिया बेखौ जोबोद गोथाव मोनो। ओ सबायजों साम' होनना बुङोब्ला ओ गुबैयै जोङो मा होनो। ओ सबाय सबायखौ सबाइजों साम' ओंख्रि संनायनि थाखाय जों मा खालामनांगोन गुबैयै सबाय सबाय नांगोन सबायखौ मा खालामो ओ जों बर' माहारिया ओ गावबा गावनो ओ फोनानै लानायखौ नुनो मोननाय जायो। सबाय फोखांनायनि उनाव सबायखौ जोथोन लानानै जेब्लानाखि देरगोन बिबार लागोन फिथाइ थायगोन ओ आरो फिथाइ थायखांनानै रायोब्ला बेखौ फु नानै मा खालामगोन फुनानै लाबोनानै ओम मा- मारा होनानै सोनानै लानाय जागोन ओ दानिया ओ ओंख्रि जानायनि थाखाय जों मा खालामनां गोन बे सबायखौ ओ फोराननानै एवनानै मा खामनांगोन सुख्रेमनांगोन सुख्रेमखांनायनि उनाव
बेखौ उवालफ्राव देना होयो नि बिखबखौ बिखंखौ मा खालाम गाहोनो थाखाय जोङो सबायनि एवनानै बेखौ देनानै मा खालामो बिनि बिखंखौ गाहोयो। दा बिनि उनाव सबायखौ ओम सबायखौ सुनानै लागोन। आर बिनि सिगां मा नांग्रोगोन जों सबाय ओंख्रिजों साम' संनो थाखाय जोंनो साम' नांग्रोगोन। ओ साम'खौ जोंङो ओ बबेबा दैमा दैसाफ्राव खननानैबो लायगोन बर' माहारि हिसाबै। ओ बर' माहारि हिसाबै जों मिथिंगायावनो सोनारनानै थांनानै थायो नालाय ओ जोङो मा खालामो दैमा दैसानिफ्राय मोननाय आय ओ सबाय ओ साम' साम'फोरखौ जों मा खालामो ओ बांसिनै ओ नागिरनाय जायो ओ साम'खौ जोङो दैनिफ्राय लायनानै बिखौ ओस साननैसो खिगार होनाय जायो बिनि उनाव खिगारखांनायनि उनाव जों मा खालामगोन बिनि ओ बिनि आइसा आइसा होननानै बुङो जोंनिथिं बै दाखोनग्रा दाखोनखौ दाखोनखौ गारनाय जायो। बेनि उनाव मा खालामगोन बे खिथुखौबो गारनाय जागोन दाननानै गारो ओ बिनि उनाव मा खालामगोन ओ मोजाङै लेबु गोखै मा गोखै होनानै ओ खादायाव फुख'नाय जायो फुख'नानै जेब्ला जोंखोल जागोन अब्ला जोङो मा खालामगोन बेखौ जानायनि थाखाय बाहायनाय जागोन गिबियाव मा खालामग्रोयो जोङो ओ साम'खौ ओ संख्रि बानलु थाव हालदै होनानै साम'खौ एवगोरना लानाय जागोन। ओ बेनि उनाव मा खालामगोन साम'खौ मोजाङै एवनायनि उनाव ओ ओ सबायखौबो मा खालामफागोन ओ एखे समावनो जों मा खालामगोन ओ कुकार बा दस्रा थौआव रुनानै ओ खारदै होनानै लाग्रोनाय जागोन रुनानै जेब्ला सबाया रुइयो अब्ला साम'खौबो साम' एवनायाव होसननानै मा खालामनाय जागोन ओम बेखौ संनाय जागोन ओ जेब्ला जेब्लानाखि सा-सबायजखौ साम'आव होसननानै ग्लब ग्लब गोदौहोबाय थानानै ओ द'सेखिनि गोदौहोनानै मा खालामनाय जागोन बेखौ ओ उनथाराव दुनदिया बा गंगार दुनदिया बेफोरखौ होनायनि उनाव मा खालामनाय जागोन ओ जोङो जानायनि थाखाय थाखाय स'बाय ओंख्रिखौ मा खालामनो हागोन मोनहैनो हागोन।
औ नोंथां
औ नोंथां नोंथाङाबो मा खालाम मा होनो
मोननैसो नोंसिनि दोरोङारि जानाय। बर'नि दोरोङारि दा जानायनि सोमोनदै फोरमायनो हागोन नामा?
ओ नोंथां हागोन नोंथां बुंनाय बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो नोंथां सबायाइ सबाइजों साम' जोबोद ओ मा होनो मुंदांखा होननानै बुंनांगोन सबाइदों साम' बेनिफ्राय मैथाजों ना बेनिफ्राय नारजिजों अमा बेदर बेनि उनाव अनला खारै बेफोर ओ बेफोरनो बेफोरो जोंनि ओनसोलावबो गोबां ओ मुंदांखा नोंथां मानो होनोबा बे बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि नालाय ओम बिदिनो आंबो नोंनो नोंथांनो नोंथाङा दानि सबायजों सामु'नि सोमोन्दै फोरमायना होबाय बेखौ आंबो ओ नोंथांनिफ्राय खोनानानै जोबोद ओ ओ मोनथिना मोनबाय थिग बेबायदि आंबो नोंथांनो अनलाजों ओ दाउजों माब्रै सङो बेनि सोमोनदै एसे फोरमायना होनो सानदोंमोन
दे नोंथां फोरमायनायसाय दे
अनलाजों दाउ ओ अनलाजों दाउबा अनला खारिया जाबाय जोंनि बर'फोर दोरोङारि ओंख्रि ओ बेखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोङो ओ हाब माइरं नांगोन माइरंनिफ्राय जोङो अनलाखौ संनाय जायो ओ जिखुनु माइरं आरो ओ जेरै जोंनि जाबाय थानाय थानाय जेरै बायासमुति रनजित ओ बेफोरबायदि माइरंनिफ्रायनो जोङो बे अनलाखौ जानाय जायो आरो माने गोथावसिन जायो आरो बेफोरबायदि माइरंनिफ्राय ओ बे ओ अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय गिबियावनो जोंनो माइरं ओ एसे लाग्रोनांगोन जोङो माइरं एसे लानानै बेखौ जोङो दैयाव दसे सम सोमनांगोन मानो होनोबा जोङो सोमङोब्लासो थाबनो ओ गेब्लेनायावबो मोजां जायो आरो बेखौ जों जेब्ला सम मा दोनगोन सोमखांनायनि उनाव बेखौ जोङो सुगोन सुनानै दैखौ सर' होनो थाखाय जोङो दसे सम सुखांनानै जोङो औवानि खादाफोराव दोननाय जायो जाहाथे बे दैया सर'यो आरो माने देनायाव लाथा लाथा जायि बायदि बिनि थाखाय जों दैखौ सर' होबाय होखांनानै जोङो ओ बे ओ माइरंखौ जेब्ला जोङो देगोन बेखौ जोङो ओ दिंखि नङाबा उवाल बेयाव देनाय जायो नोंथां नोंथांमोननिथिंबो दङ ना दिंखि आरो उवाला औ
आं दिंखिखौ बाहायनाय नुनो मोनला नोंथां
औ नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबां दङ दिंखिया थिग बेबायदिनो जोंहाबो दिंखि दङ बेयाव देनाय जायो आरो नोंथां बेखौ देखांनायनि लाखांनायनि उनाव जोङो बेखौ मादो जागोन बे खौ जोङो गिबियावनो सानग्रोगोन आरो जेरै जोङो अनलाजों जोङो मुला गोरान होनना बुङो जोङो बेखौ मुला खुथि होनना बुङो आरो जोंनाव बे मुला गोरान जों जानो हायो अनलाजों दाउदों जानो हायो आरो ओमफ्राय अनलाजों बे लाइ बिलाइ गोरलै बा मुला बिलाइ गोरलै जोंबो जानो हायो आरो जोबोद गोथाव जायो बे जेब्ला जोङो मा होनो ओ लाइ बिलाइ गोरलै बा मलइ बिलाइ गोरलै जायो बेखौ जों अनलाफाख्रि फाख्रि दाव गोथां गोथां बबाय नालाय बेखायनो फाखरा सिखरा जाबानाय जानायाय नालाय अनला फाख्रि होनना बुङो आरो नोंथां बेखौ दा जोङब्ला दाउजों जानोबा जों दाउखौला दाउ बेदरखौ जोङो न'नि दाउफोरखौ बुथारना लानांगोनय बाजारनिफ्राय बायना लाना फैनांगोन आरो बेखौ लाना फैनानै जों ला ऐ एवनानै मोजां एवफ्रा लानांगोन बेयाव एवफ्रामनाय समाव जों हालदै थाव बिदिनो बानलु गासैखौबो होनानै जोङो मो मोजां एवफ्रानानै लायो आरो लाखांनानै जोङो मा ओ जेब्ला जों अनलाखौ संगोन अब्ला जोङो ओ संनो थाखाय जोङो गंसे थौ लाबोबाय थौआव जों दै गुदुंखौ दैखौ ग्लब ग्लब ग्लबदौ गोदौ होबाय ओमफ्राय बेहाय जेब्ला दैया गोदौ ग्लब ग्लब जोङो माइरंखौ बे अन गुन्दैे देना होनायखौ जोङो फ्रि फ्रि फ्रि दै गोदौनायाव होबाय थायो आरो जाहाथे मा बे लाद्राखाया एबा माखा खाया बिनि थाखाय जोङो मा ओ दै गोदौ बासो एसे एसे एसे फ्रि फ्रि फ्रि होबाय थानाय जायो आरो थिग बेबायदिनो होनानै जोंमा आरो थेवबो जों उनाव मा ओ एसे लाद्राखायो बे लाद्राखानायखौ जोङो सिफायनो थाखाय जों सागजोंबो साननाय जायो अनलाला खारैखौ नोंथां बेसेबा सागंजों साखांङो अब्ला जों मा खारदै एसे होनांगोन मानो होनबा जों अनला खारै नालाय अनलाखौ ओ खारदै एसे होबासो मा अनला खारदैया गोथावसिन जायो आरो बेनि थाखायनो जों खारदैखौ बाहायनाय जायो आरो बे जेब्ला खार दै होखाङो दसे सम गोदौ होमब्ला दाउ बेदरखौबो जोङो बेयाव होनानै गोदौ होनाय जायो दसे सम जाहाथे दाउ बेदराबो मोजां मोनथों एबा ओ अनला खारदैयाबो गोथाव जानाय बायदिनो दसे गोदौहोयो आरो मोजाङैनो बेनिफ्राय ओ जेब्ला जोङो बेखौ ओ गोदौ अब्ला जोङो जानायनि लामायाव मोनो आरो बेखौ होनब्ला जोबोद गोथाव जायो ओमफ्राय जेब्ला खांनो ओ मोनां मोनां सम जायो अब्ला जों मा होनो हायो बेहाय गंगार धोन दोनिया दोनजिया एबा धोनजिया बिलाइफोरखौ होनो हायो आरो ओमानिया बेफोरखौ होयोबा जोबोद गोथाव जायो नोंथां
औ
बेनिफ्राय बेबायदिनो आरो' नोंथां सबायाइ ओंख्रि होनना बुंदों दहय नोंथाङा सबाइ ओंख्रिखौबो जोंनावबो जायो आरो बेबायदिनो साम'जोंबो जायो आरो सबाय दाउजोंबो जायो आर'। औ अमाजोंबो जो-जोबोद गोथाव जायो।
औ औ उम अमाजोंबो जाबाय जानाया नोंथां। औ सबायजों अमा गोराननिखौबो ओ जोंथिंबो ओ गोबां जानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां उम।
जोंनावबो जायो आरो सबाइजों अमा आरो मा होनो नारजिजों अमाखोलाय?
औ जायो नोंथां जोंनिथिंबो जोंनि जायगायावबो गोबां बिबांनि ओ बर' सुबुंफोरा नार्जिजों अमाजोंखौ अमा मेजेमजोंखौहाय फेभराइट गो-गोनांथार ओंख्रि हिसाबै जानायखौ नुनो मोननाय जायो।
ओं नोंथां जोंनाव जायो नोंथां नारजिना बुंबाथ' नोंथां जों नारजिखौ फाथोनिफ्रायसो मोना होमबा नोंथां?
औ।
औ औ जेब्ला जों फाथोगो औ। फाथो गोथांखौ जों खानानै बेखौ फ औ।
ओं नोंथां। नारजियाबो रोखोमनै दङ नोंथांना ओ नारजियाबो दै आरो गोखा गोखा मोननै जाथोनि थानायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथा ना?
औ नोंथां औ औ जोङो नारजिखौ गिबियावनो जों बिलाइ गोथांनिफ्राय फोरानना लाया होमबा नोंथां?
ओं नोंथां।
औ बेफ्राय जोङो बेखौ जेब्ला जोङो रानो रानब्लासो जोङो उम। मोने फोराननानै जोङो बेखौ ओ बिलाइ गोरानखौ जायो होमबा नोंथां ना? बेखौ जों अमाजों संना जानो हायो उम आरो नारजिखौबो जोङो मा होनो बे ना गोरानजोंबो जों मा होनो बेखौ ओ नारजिखौ एसे रुबाय रुनानै गोखा खारनाय बायदि रुबाय रुनानै ना गोरानखौबो जोङो एसे एवना लाबाय एमफाय एजों जायो आरो ना नोंथां। उम बिदिबो जानो हायो जोङो उम जेरै जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि उम ।
बिदि जानायखौ नुनो मोननाय जानायखौ
औ नोंथां आरो अमा